हेल'
हेल नोंथां औ ओ नोंथाङा दायो दसे सम होनो हागोन नामा
औ जागोन दे नोंथां
औ औ बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदा रायलायनो सानदों जोङो नोंथाङानो बुंग्रोजागोन नामा मा आयदा रायलायनो।
औ
आ
दायो होमबा जोङो होम बुंलाय नोंथां
औ नोंथाङा ओ जोगोनारखौ ओ माबायदि गायो माबायदि मोनजानो मोनो बिनि बारैनो नोंथां खोन्थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो खुमब्रा बेखौ माबारै मोनो माबारै जायो
औ जोगोनार आरो खुमब्रा जोगोनार नार आरो खुमब्रायाथ' जाहैबाय मोनसे जोंनि ओ ओंख्रि जाग्रा मैगं होननानै बुंजाहगोन आरो ओ जेरै ओ सिगांनि समफोरावथ' जों जोगोनारखौ ओ आथिखालनि जाबायदि मावनाय बेफोरबायदि मावनाय जायामोन गोदो गोदाय ओं सिगां समाव माने ओ जोंनि ओ जोगोनारखौ बैसां खालामनानै ओ बेखौ गायनाय जायोमोन आरो
औ
ओ बेगरखौ बेबायदिनो ओ बबेबा जाय जायगायाव हासार गोनां जायगायाव ओ जोगोनार बेगरखौ थुनानै दोननानै बेखौ खिलियोब्ला बिनि उनाव ओ एरखुनानै नै दाबसे जायगायाव गायस्लायनाय जायोमोन आरो । जेराव ओ औवानि जानि खौ मानलानानै खौ जे गुवारै मानलानि होननाय जायोमोन आरो थिग बेबायदिनो
औ
गोजौ जोगोनारखौ मानला होनाय जायोमोन आरो
औ
बिदिनो जो फिथाइ थायोब्ला जों बिनि फिथाइखौ ओंख्रि जायो बेबायदिनो बिल बिजौ गायोमोन आरो ओ आरो बेबायदिनो बिबार जेरै फिथाइ थायनो फिथाइ जायो बिबारा उम भाजि एवनानै जानो दं मोनोमोन आरो ओ बेबायदिनो खुमब्रायावबो जोङो खुमब्राखौबो जोङो न'नि उखुम बेफोराव बांसिन गायनायखौ नुयोमोन आरो ओ जेनेबा जोंनि न'नि उखुम सायाव उसुंसे सेराव गायनानै जों गावबा गावनि न' उखुमसायाव मानला होनायखौ मानला होनानै फि फिथाइ थायहोनायखौ नुयोमोन आरो ओ बेबायदिनो नोंसिनि नोंसिनिथिं नोंथांमोननिसिम माबायदि गायोखौ एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो
औ ओ खुमब्रा आरो जोगोनाराथ' मोननैजों एक खेब बिफां बायदियानो होनजायो जोङो नङा होनब्ला ओ फिफांआथ' मोननैबो रोखोम एक एखे रोखोमनियैनो मानलायो
औ
आङ जोगोनारखौ हायो माबोरै गायो होनोब्ला जोगोनार खौहायो ओ जोगोनार गोमोननिफ्राय जोंङो बेगर मोनो नङा होनबा ओ बे बेगरखौहायो जोङो जोग बेगरखौ जोङो ओ सिगां जों मा खालामो ओ जाय जायगायाव गायगोन बेवहाय थुना होनानै जोङो बेखौहायो खिलि होग्रोनांगोन नङा होनब्ला बेखौ जोङो जाहाथे बोरमा मोसौ अरस'नो हायालासे से जायगायावहाय जोङो बेरा दुमना होनानै जोङो गायनांगोन आरोखि ओ बिनि ओमफ्राय जोङो बे जोगोनार जोगोनार बिफाङा जेनेबा मानलानो हानाय जायोब्ला जोङो बेखौहायो जेंसि जेंला होननानै ओ बैसां खालामनानै होनांगोन आरोखि नङा होनब्ला आ जोङो बेखौहायो बैस बखालामनानैब्ला न'नि उखुमफोरावहाय जायनोखि थुरिनि न' बिदिफोरावहाय जोङो ओ मानला होनो हायो नङा होनब्ला जोङो थिङाव मानला होयोबाथ' सानननि बिदुंजोंनो गदुंजोंनो थै राननानै थैगोन नङा होनब्ला बेखायनो जोङो थुरिनि उखुमफोरावबा साबसिनखौ जोङो नुनो मोनो आरो जों बैसां खालामना होबाथ' जोबोद मोजां जोगोनारा हायाव मानलानानै थायो नङा होनब्ला ओ हायाव मानलाबथ' जोङो बांसिनानो खौ सुनायखौ नुनो मोनो नङा ओ बिनिखायनो जोङो बैसां खालामनानै होयो बेनो ओ बेनिफ्राय जोङो ओ बिबार बारबाथाय बिबारखौबो मोनजानो हायो आरो बिजौ बिजौ जाबाथाय जोङो बिजौखौबो मोनजानो हायो जोगोनारनिफ्राय नङा होनब्ला
औ नोगौ
जोगोनारखौहायो बिब्दिनो ओ गोरलैथारावथ' जोङो जोगोनारखौहायो फिसा फिसायावहाय जानाय जाया एसे जखानि नाजाथावना जाबासो जोङो जानो हायो बेखौहायो आ बे हायो जोङो गोमोनावबो गोबाव दोननानैबाबो जाजायो ओ एसे दोननानैबो जानो हायो आरो जोङो बेखौहायो गोथाङावहाय दोनबा जोङो गोथाङावहाय सेवजोबगोनसो नालाय बेनिखायनो गोमोनथार जानो जोङो दोननो हायो आरोखि। बेनिफ्राय जोङो ओमफायो ओरै जोङो गोथाव खुगानि खुगाखौहायो गोथाव मोनहोनो थाखाय जोङो बेखौहायो ना बा बेदरफोरजों संनानै जायो नङा होनब्ला? बेखौहाय जोङो ओ एम्फौजोंबो जानो हायो। जोङो ना गोरलैजोंबो जानो हायो। ना गिदिरजोंबो जानो हायो आरो अमा बेदरजोंबो जायोब्ला गोथाव आरो दाउफोरजोंबो जोङो बेखौहायो जानायखौ नुनो मोनो नङा होनब्ला? ब्ला ओ गासैजोंबो जा जा जोबो आरोखि जोगोनार ओंख्रिया।
औ।
बेनिफ्राय जोङो खुमब्रा होननानै बुङोब्ला ओ खुमब्राखौ जोङो बिब्दिनो ओ जेरै जोगोनारखौ गायदोंमोन बेबायदि गायना बेखौ हायो। फोरखौ बेयो जाया नामा खुमब्रानिखौ ओ माने फिथाइसो थायहैयो नालाय
बिनिखौबो जाया। खुमानु जाया
औ। औ। जोङो बेनिफ्राय बिजौखौबो जानायखौ नुनो मोना। बहाबा बहाखिबा जायो होननाय खोनादों आरोखि। जोंनिखै जानायालाय जानायखौ जोङो नुनो मोना। खि। ओ बेखौ बेखौहायो मानला होनानै ओ अकल फिथाइल' थायहोनो थायहोनानै जोङो जायो आरोखि खुम्राखौ। ओ जोङो खुमब्राखौबो बेबायदिनो बिफांआव गोरा राहोनानै ओ जोङो बेखौ खौहायो जालाय खालामनानै जे जोङो बोसोर बोसोरसेबाबो जानो हायो बेबायदि जोङो सुबिदा दं आरोखि खुमब्राखौहाय नङा होमब्ला। ओ जोङो मोजां जायगायाव दोननांगोन बेखौ खौ ओ खानानैहाय ओ जोङो बिब्दिनो खुमब्राखौ ओ बेदरफोरजोंबो जानो हायो बेखौबो ओ जेरै जोङो ओ हांसोजों ओमफाय नाजोंबो जानो हायो अमा बे दरजों दाव बेदरजों एम्फौजों गासिबजोंबो बेखौबो बेबायदिनो जेरै जोगोनारखौ जायो बि दिनो जानो हायो आरोखि । जोङो माबायदि सङो होननानै बुङोब्ला जोङो बेबायदिनो खुमब्रानि बिगुर खौहायो ओ लेमनानै बेखौहायो ओ बेगर बेगरा थ' गोरा जायो नालाय जोङो बेगरखौहायो सिगांगोर ब खगोरना लानानै मिजि मिजि बियो बेदर बेदर नोङो जाबायदि जानो गोसो ना औ मडेलनि बे खौहायो नोङो गोसो बायदि हानानै जानो हायो आरोखि जोङो बेदरजों संनोब्लाथ' माबायदि संनांगौ आङो एसे फोरमायनि ओ जोङो बेदरजों संनोब्ला सिगां ग्रो जोङो बेदरखौ लानानै बेदरखौ हायो जोङो एवग्रोनानै एवथ्रोमगोरनानै लानांगोन बेनिफ्राय जोङो बेदरखौ ओ नेकबो होफानो हायो। ओ जोङो बेद हायो आरो फोराखौहाय ओमफ्राय जोंङो नाथायबा हालदै-हुलदै होनानै जोङो खोब - नानै दसे दोनाय जायो ओ बेनिफ्रायनो
औ
ओ मा होनो गोदौजासेबां जोङो दोननानै बेखौहायो ओ जोङो फिन आरोबाव बानलु संख्रि देनानै जोङो बेखौहायो ओ होनो हायो आरोखि। बानलु साम्राम गुफ - फोर ओ मस्ला-मस्लि जाहाथे जोंनि ओंख्रिया गोथाव जायो। ओ बेनिफ्राय जों गोथाव मोनहोनो थाखाय मोदोम होनो थाखाय जोङो दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया मोननाय समाव हायो दंनाय समाव बेखौ होनो हायो जायनि जोंनि ओंख्रिखौ मोद - दोमनाय आरो गोथावसिन खालामो। नङा होनब्ला? ओ बिनि थाखाय - नो जोङो ओ दुन्दिया बा गंगार दुन्दियाखौ होफानाय जायो । जोङो जोगोनारखौबो बेबाय - दिनो बेगरखौहायो जोङो एरननानै - सो सङो । खुब ओम बेबायदिनो खुम - बेखौबो खुमब्रा बादि बिगु खौ लेमना
यो, बां दै होनानैसो फोमोननाय जायो आरो। जोङो जोगोनादनि बेगरखौहायो एवनानै फोरजोंबाबो जानो हायो, ओरैनोबाबो जानो हायो, नङा होनब्ला? आ जोगोनादनि बिगुरखौबो फ्राय नानै फाजिबो जायो होननाय खोनादों आरो
औ जायो, जाफेरबाय आंबो।
नोंथांमोननिखैलाय जागोन ना जायाखै बिगुरखौ जोगोनादनि
जायो जायो जाखां । उम।
जाजायो होननाय
औ जायो।
अह।
दिब्ला नों थांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। ओ नोंथाङा होनायनि हा होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। औ दे बिब्दिब्ला। दे।